हेलौ औ नों नोंथां खोनादों ना? औ नोंथाङा माबोरै दङ ओरैनो? औ नोंथां खोनादोंना? औ नोंथां औ दे होमबा औ दे होमबा नोंथां जोङो ओ गावनि न'खरनि बागै एसे सावरायलायनोसै नामा न'
औ औ नंगौ नंगौ।
खोनागोनदा नोंथा औ एसे सावरायलायनोसै। न'खरखौ जोङो माबायदि सोलिलांगासिनो बा ओ दोरोङारि समावबो माबाय बिदि सोलिगासिनो आथिखालाव बेफोरनि बागै एसे सावरायलायनोसै नोंथां। नोंथाङानो एसे बुंफोरना होलाय। न'खरनि बागै औ औ
औ दे
औ नोंथाङा एसे बुंफोरना होलाय न'खरनि बागै औ
औ औ नंगौ न'खर जों बे
औ
होयो
औ नंगौ नोंथां
जोङो होनब्ला न' न' जोंनिबायदि एबा माबायदि जेरैबायदिहाय जों माबायदि जों सोलिलांनो हायो न'खरखौ माबायदि दालां माबायदि जोङो इनकाम खालामो माबायदि माबायदि जोङो इसाव बाहायनांगौ बाहायो बाहाबोदों बेफोरनि सायावनो जों रायलायगोन दिनै